खोनादोंना नोंथां अ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा?
अ अ हागोन
अ माने आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो एसे गुवारैनो सावरायलायनो साननानैसो फन हरनाय जादोंमोन आरो
अ अ अ मा आयदानिसायाबा रायज्लायनो सानदोंमोन?
अह आंङो माने सोलोंथाइनि सायावसो फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन माने ओह गोदोनि समाव जोंना बर' गामिफोराव सोलोंथाइनि राहाया माबायदिमोन आरो दानि गोदान मुगायाव बर' गामि फोराव सोलोंथाइनि राहा या माबायदिमोन बेफोरनि बागै सो सावरायनो सानदोंमोन। आरो नोंथांमोननि गामियाव सोलोंथाइ लाग्रा थावनि एबा फरायसालिफोर स्कुलफोर दं नामा बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? बा नोंथाङा बुंदो
अ औ हागोन माने आगोलनि गोदोनि दिनाव ओ जोंनि बर' गामिफ्राव माबायदि जायोमोन आरोना सोलोंथाइया बेनि बागै अ अ ओम हागोन गोदोथ' जेनेबा ओ बर' गामिफ्रावथ' बांद्राय सोलोंथाइखौ नुनो मोना मोन जेनेबा बहुत खममोन आरोना बरआव बर गामियाव बा बर ओ बर माबायाव मा होनगोन बेखौ बरफोरनि गेजेराव आरोना सोलोंथाइया बुहुद माने ओ एसे लेट जानासो फैदो आर ना माने बरफ्रा सानामोन सानोमोन जे सोलोंथाया माने जोंनि थाखाय गोनांथि नङा होननानै सानोमोन आरो खालि जोंनि मानसिफ्रा सानोमोन आरो माने जा-जानाय, मावनाय-दांनानै, जानानै थांनानै थाबानो जागोन जेनेबा सोलोंथाइखौ जेबो ओ गोनांथि गैया बिनि सानोमोन आरोना ओंखायनो बांद्राय इदि सोलोंथाइ लानाय नुवामोन ओमफ्राय लासै लासै मानसिफोरखौ नुबोबायना बयबो जेनेबा आ हारसाफोरानो जा बा बेलेग हारिमु हारिनि मानसिफोरखौ जेनेबा सोलोंथाइ लानायखौ नुनानै माने लासै लासै से इनफ्लुयेन्स जाबोबायना इनिफ्राय ओ एसे सासे सानै माने लानो सोलोंथाइ लानो हमबाय आरो बिदिनो थेवब्लाबो ओमफ्राय बरफोरनि गेजेराव सोलोंथाइ फैदोंमोनबाबो आइजोफोरनि बेलायाव माने बहुत लेट जानानैसो फैदों ना माने आइजोफोरखौथ आरो आगोलनि दिनाव जेनेबा ओंखारनोनो होआमोन बा बिराद रेस्ट्रिकसनस थायोमोन ना हिनजावफोरखौ आगोलनि दिनल नङा दाबो दासिमबो बुहुत सोलियो माने ओ हिनजावफोरखौ माने आ आइजोफोरखौ गादबनानै दोननो नागिरो बांसिनानो इसे खमायबोबाय दा जेनेबा खिन्थु आगोल बांसिनमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो आगोल ओ हिनजावफोरनि बेलायाव सोलोंथाइ नुनो मोनामोन आरो हिनजावफोरखौ संनानै जानाय बा नखर सालायनाय बिदिल नुनो मोनोमोन आरो। सोलोंथाइ लाबा जेनेबा ओ बाहेरायाव फर बाहेरायाव फरायनो थाहैनांगोन बा साख्रि माव बेलेगाव साख्रि मावबाथाय बेलेगाव थाहैनांगोन न गारनानै इदि सानोमोन आरोना ओमफ्राय हिनजावफोरा इदि थाहैनो मोना बा हिनजावफोरा बिदि थाहैबाथाय माने संस्कार गैया जायो बिदि सानोमोन आरोना बरफोरा। ओंखायनो माने ओ ओंखायनो माने सोलोंथाइ लाहोनायखौ नुनो मोनामोन आरो आ आइजोफोरखौ बांसिनै ओमफ्राय दाथ एसे ओ सोलायबोबाय जेनेबा बयखौबो फरायनाय बा सोलोंथाइ लानाय नुयो ओमफ्राय नोंथाङा मा मा सोलायनाय नुखोबा आगोल माबायदिमोन दा माबायदिमोन बुंनो हागोन नामा एसे?
सोलायनायाथ गोबां रो सोलायनाय नुबाय ओ जोंहा गोदोनि समाव जेरै न था बुंदों बर गामिफोराव फरायसालि गैयामोन फ्रायानो आरो फरायसालि थाबाबो गोदोनि समाव मा बरफोरा सोलोंथाइ हाया
उम
बारा गोनांथि नङा होननानै सानोमोन आरो दा बेफोरबाय बिदिनो गोदोनि समाव सोलोंथाइ लानायनि फारसे बांद्राय बर फोर एसेबां साननाय जायाखैमोन। माने सोलोंथाइ लानानै नों मा खालामगोन?
औ बिदि सानोमोन आरो औ।
सोमजियोमोन आरो सोलोंथाइनि खौ नेवसि नानै गोदोनि समाव बांसिनानो लावखार दाहोना रुवाथि थानाय बेफोरबायदि खामानियावसो थिनहरनाय जायोमोन आरो बिमा बिफा मो फोरा दाथ जोंना गोदान मुगा सफैबाय साननाय हनाया एस एसे सोलायबोबाय दा गोदान मुगानि साननाय हनाय सोलायनायनि गेजेरजों जोंहा बर' गामि फोराव गासैबो गामिफोरावनो नंजोबाबाबो बांसिन गामि फोरावनो आङो सानो आरोना फरायसालिफोरा स्कुलफोरा गायस सं जाबाय। आरो बै गामि फोरनि सुबुंफोरा गासैखौबो गावनि फिसाला फिसाजोफोरखौ फरायनो थाखाय सोलोंनो थाखाय थिनहरो जानांगौ। बेफोरखौ जोंनि गामियावबो नायोब्ला नुनो मोनो गोदोनि समाव जोंहा आबै आबौमोना बांद्राय बेफोरबादि गावनि फिसा फिसौफोरखो फरायसालियाव सोलोंनो थिनहरलामोन फरायसालि थाबाबो दानिया नाथाय फरायसालि गैयाबाबो गोजानाव फरायसालि थाबाबो जोंनिया गोबां रायै बुजायै गोबां गोजान गोजान जायगायाव फरायनो थाखाय दोनहरो गावनि गामियाव गैयाब्लाबो आरो थायोब्लाबो माने गुबुन जायगायाव मोजां फरायसालि दंसिन दं नामा बेखौ नोजोर बोनानै जोंनिया गोजानाव फरायनो थाखायबो थिनहरो आरो बे फराय नायाव इजों माबाफोर ओ आयदाफोरनि स बागै सोलोंनो हागोन नामा बेफोरखौ साननानै गोबां रोखोमनि बै फरायसाफोरनि सायाव जे जाहाथे जेबो जेंना जाया बेफोरखोबो मोजाङै नोजोर बोनानै बिमा बिफाफोरा गोबां सुबिदा खालामना होयो फरायनो थाखाय बेफोरबादि गोबां सोलायनाय नुनो मोनो आरोना गोदोनि समनि ओ आरो दानि मुगायाव फरायनायनि बेलायाव नायो ब्ला
ओम ओम
गोदोनि समाव जोंहा नैरोजा मायथाइनि एसे सिगाङाव नायोब्ला फरायसालिफोर थायोब्लाबो बेफोरबादि फरायनायनि फारसे बारा गोसो गैया बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो। थाया बांसिनानो दा। नैरोजा मायथाइनि एसे सिगाङावबो खायफा गेदेमा सु सुबुंफोर फरायबोदोंब्लाबो बांसिनानो माने फरायनायनि सायाव गोसो गैयामोन। दा नोंथाङा बुंदो बर' आइजोफोरखौ फरायनायनि बेलायाव गोदोनि समाव बांद्राय थिनहरनाय जायामोन। होननानै बियो नंगौ ओ आंबो। खोनानो मोन दों माने आरो नुदोंबो गोदोनि समाव। ओ बर' आइजोफोरखो बर'फोरा मा खा
फ्रायानो फरायसालियाव थांबा
जेबो जाया मालायनि नख'रावसो हरखागोन।
अ बिदि सानोमोन आरोना हिनजाव अ आइजोफोरखौबा औ।
सोर जाहोगोन बेफोरबायदि साननानै आगार हरनाय जायामोन आरो।
उम।
न'आवनो लाखिनानै दो न'नि खामानि मावहोयोमोन। सोरनावबा बखालि सोरनावबा रुवाथि बेफोरबायदि थानो थाखाय थुनहरनाय जायोमोन आरो।
ओं।
बेखिनि आरो दा गोदान मुगायाव नायोब्ला फ्राय बर' सि मानसि आइजोफोरानो बा बर' सिख्लाफोरानो फरायनायनि बेलायाव हौवासा सुबुंफोरजों समान समान जायगा आवग्रिनाय जों नुनो मोन्दों जौगाबोबाय गोबां आरो गोबां जायगायावनो गोबां। सरकारनि जब। फोर मावनानै थाहैनो हानाय जाबाय।
ओ दानियाथ ओ दा ओ दानियाथ माने ओ हौवाफोरनिसो माने हिनजावफोरखौसो बांसिन नुनो मोनो आरो स्कुलानो जा बा कलेज फोरावनो जा बांसिनानो माने हौवाफोरसाय हिनजावफोरखौसो माने बांसिन दावगानायखौ नुनो मोनो आरो साख्रि बाख्रियानो जा माने हौवाफोरा एसे हिनजावफोरनिसाय एसे फावसायबाय आरो दा दानि दिनाव आरो माने दाथ जोंनि बर' स्पेसियेल माने बर' हारि माबायाव नायोबा। नाथाय बर' सेंग्राफोरा माने फरायनायाव बांद्राय गोसो। गैला जालांबाय आरो ना हिनजाव फोरनिसाय खमसिन जानांबाय स्कुल स्कुल बा कलेजफोरावबो बुहुत खम नुनो मोनो हिजाव हिन्जावफोरा जुदि टुवेन्टि टुवेन्टि थारटि थायोबाथाय हौवाफोरा दसजन बा आदजन इदिल थायो माने बुहुत बिदि खम जाबोबाय आरो ओ।
बिदिनो जाबोबाय दानि जुगाव। फरायनाय बेलायाव। गोदोनि समाव हौवा मानसिफोरा गोबांमोन फरायनाय बेलायाव दा बिदिनो गासैबो जायगायावनो। नायनो थाङोब्ला।
उम।
फोरखोनो बांसिन नुनो मोनो।
औ।
फरायसालिफोराव कलेजफोराव।
औ।
बेबादि गोबां अफिस आरिनि खामानिफोरावबो स्कुलफोरावबो फोरोंनायनि बेलायावनो जा गासैबो बेफार फालांगिफोरावनो जा।
औ औ।
सोलोंथा गोदान मुगानि गोदान सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों बर' आइजोरखौ बेफोराव गोबां खामानि मावनायखौ जोंनि ओरै ओनसोलफोरावबो नुनो मोननाय जासै आ दानिया दा नोंथांमोननि। ओनसोलाव बेफोरबाय दि। बर' आइजोफोरा माव माबाफोर गोदोर खामानि मावनो हानाय जादों नामा सोलोंथाइनि गेजेरजों।
अ अ। बर' आइजोफोरा‌। जोंनि थिथ बुहुत इदिनो ओ माबा दङ जेबा साख्रि मावनायबो दङ खिन्थु साख्रिनिख्रुइ बांसिन माने ओ माबा मावो आरो जेनेबा बिजनेस मावो बांसिन दखना बेफार होयो सोर बा सा दखान होयो। माने इदिनो ओ मा होनगोन इखो अमा समा लायो जेनेबा बा दाउ अमा फिनानै ओ बिदिनो बिजनेस फिसा फिसा बिजनेस मावो आरोना ओमफ्राय हौवाफोर माने हौवाफोरनिसाय हिनजावफोर जो बांसिन जोंनि गामियाव आरोना। बांसिन नुनो मोनो आङो। हौवाफोरा माने जयै जयै जाहोयो। हौवाफोरा जयै जयै जायो ओमफ्राय हिनजावफ्रा हिन्जावफोरा माने ओ हिन्जावफोरा जाहोयो आरो ना हौवाफोरखो हौवाफोरा एकदम ओ‌ जौसे रेब लोंनानै माने गोलैनानै थायो ओमफ्राय न'खरखो होनजाव हिनजावफ्रा सो ओ स मा होनो इखो खुंनांगो जायो आरो ना गथ' गथाइखो हिनजावफोरा नायनांगो जायो नखरनि मा नांगो मा नाङा। ओ जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गासिबो माने हिनजावफोरासो सालायनांगो जायो आरो। जोंनि गामियाव बिदि नुयो आरो बांसिनानो आङो आरो जोंनि गामियावल नङा बहुथखोनो नुनो मोनदों आङो बर' गामि माने ओ जोंनि‌ बर' हौवाफोराना बांसिन दानिया माने दाथ इसे सोलायबोबाय खिन्थु बांसिनानो माने जौ सेरेब लोंनानै गोदोसोनानै थायो ओमफ्राय हिनजावफोरा एकदम खस्थ खस्थ खामनाय माइ गायनानै बा हाजि जिरा मावनानै जाहोनायखो नुनो मोनदों आरो हौवा बांसिन माने माने फिफ्टी फिफ्टी आरोना खायसे हौवफ्रा बुहोत मोजां दोङो जायो मालाय हिनजावखो माने जाहोदो जेनेबा माव मावनानै दांनानै बा साख्रि थाख्रि मावनानै बा बिजनेस मावनानै बिदि नङाबा सोरबा सोरबा मालाय हौवायाबो मावो हिनजावआबो मावो बिदि। ओमफाय बिदि खिन्थु जोंनि गामियाव नुनो मोनो आरो आं बांसिन। हौवाफोरा माने इदि बांद्राय मावनायखो नुनो मोना आरो जौ सेरेबजोंनो गोदोसोनानै थायो ओम।
बेफोरनो आरो फाराग थिया सोलोंथाइनि गेजेरजों दा जाय दिनि नोंथाङा मोजाङै नो गुवारै फोरमायना होबाय। गोजोननाय थाबाय जोबोर मोजाङानो जा औ औ दे होमबा समाबो जाबाय ओम ओम।